हेलौ
हेल' नोंथां।
हेल'
खोनादोंना नोंथाङा?
हेल' ओ ओ। बारा मोजां खोनाफैयाखै।
मानोबा?
एखदम लासै लासै खोनादों खोनादों दे।
खोन नेटआथ' मोजाङैनो दंमोनलै नोंथां आंनिया।
औ खोनादों दे
खोनाबायदा नोंथाङा?
औ औ।
ओम दा मा खालामदों नोंथाङा?
खोनायाखै।
दा मा खालामदों नोंथाङा?
औ दायो ओरैनो दङ
अ होमबा जोङो दा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हा गोन ना?
औ अ हागोन दे।
ओम अब्ला जोङो मामोन मोनसे टपिखखौ लानानै सावरायगोन नोंथां?
हा?
अब्ला जोङो मा मोनसे टपिकखौ लानानै सावरायगोन?
ओ जोङो जोंनि सान खौरांनि बागै सावरायसै जागोन मा हो?
जायो दे नोंथां।
औ जों जोंनि सानखराङावहाय मोनबेसे ग्रह' ग्रह'साफोर दङ बेफोरखौहाय आरो मा बायदि जागोन ना?
जागोन नोंथां सावरायजागोन दे बिनि सोमोन्दैनो। दा होमब्ला जोङो नोंथां सावरायनायखौ दे जागायनोसै नों थांनियाव आङो माखासेु कुइसन सोंनोसै नों थाङा एसे फोरमायनानै होबानो जाबाय।
हा?
आङो नोंथांनियाव माखासे कुइसन खालामग्रोनोसै ओमफ्राय नोंथाङा फोरमायनानै होबानो जाबाय, जागोन दा?
औ औ औ जागोन दे।
दा अब्ला नोंथाङानो जागायजेनदो दे सान खौरांनि सोमोन्दै जेनेबा
सानखरांखौ ना? जेनेबा सानखौरां बुङोब्लाथ' जेनेबा बे सान खौ मिरु खालामनानै ओ बिदिनो सानखराङाव गोबां ग्रह' ग्रहसा, बेफोरबायदि लानजाइ गोनां हाथर खि बेफोरबायदि दङ बेफोर गासिखौबो लानानैनो माने सानखराङा दाजानाय आरो बेखौनो जोङो सानखरां होननानै ओ बुंनो हायो बा बुंजायो। बेबायदिनो जोङो सोरांजेननायनिफ्राय फुङावहाय सोरांनाय लोगो लोगोनो इथिं सानजाथिंजाय सान नुहुरोना खोनादों ना? ओ उ बेनो जोंनि सान खौरांनि मोनसेल' नखत्र' जाहैबाय आरो बेनो जाहैबाय सान आरो।
औ।
आरो दा जोंनि सानखराङावहाय मोनबेसे ग्रहफोर दङ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
हानायाथ' हागोन नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
फोरमायदो। हायोबा।
जोंनि सान खौराङावथ' दायो मोन दाइन ग्रह'फोर दङ होननानै जोङो मिथिदोंना नोंथां। औ सिगाङावथ' ओरैनो मोन ग्रहसा ग्रह'फोर दङ ग्रह'फोर दङ होननानै जोङो मिथिनाय जायोमोन।
ओं।
दाथ' जोङो मोनडाइनल'सो सो लासि ओ बेफोरनि गेजेराव मंगल, बुध
औ।
ब्रिहस्पति बुहुम, चक्रु सनि इउरिनास आरो नेपसुन ओरैनोथ' आगोलाव फ्लुट' दङमोन जेनेबा ना दा बे फ्लुट' खौहाय ओ माबा बिगियानगिरिफ्रा लाफानाय जाला आरो बेनिखायनो दा मोन डाइन ल' होननानै जोङो
ओ जेनेबा मानो बेखौहाय ग्रह आव लाफानाय जाला बेखौ फोरमायनो हागोन नामा
अ आंथ' बेखौ मोजाङै बारा मोजाङै मिथिया आरो जायखिजाया आं नोंथांनो एसे खोन्थानोसै ओमफ्राय जुदि नोंथाङा आंनिख्रुइ जुदिनि सोमोन्दै बांसिन मिथियोब्ला नोंथां आ दा मोजाङै बुंफिननो हागोन आरो नोंथां होमबा आं खोन्थानायनि ओरैनो फ्लुट'आहाय माने आं मिथिनायाव बियो जोबोर फिसा होननानै मिथिदों आरो बिनि
उम उम
गिदिं खननाय लामायाबो मानि थि नङा होननानै बुं खोनादों आङो थारमानि बियो बहाबा बहाबा मानि बबेबा बबेबा लामा जों माने गिदिंला लाङो होननानै खोनानो मोनदों आरो बेनिखायनो बिगियानगिरिफोरा बेखौ मानि ग्रहआवहाय सोफानानै लायासै आलदा खालामनानै दोननाय जाबाय बेबादि होननानै आं खोनादोंमोन आरो आं एसेबां मोजाङै माबायाखै मिथियाखै एसेबां लेखाफ्राव फरायफिननाय जायाखै फरायैया गोबाव जाबाय दा जुदि नोंथाङा बिनि सायाव जुदि से मोजाङै मिथिफिनोबा खोनथाफिनबानो जाबाय
औ खोनादोंना माबा होनदोंमोन नामा नोंथाङा दायो औ
नोंथाङा एसे खोनथाफिनदो दे बेनि सोमोन्दै जुदि नों थाङा साबसिनै मिथियोब्ला
बे नोंथां बुंनायानो आं मिथिनायाबो जेनेबा बे प्लुटआहाय ग्रहफ्राथ गावब गाव गिदिं खन लामा थाखायो नालाय बे गिदिंखन गावनि गिदिं खन लामानि अनगायैबो माने गुबुननि गिदिं खन लामाजोंबो बि प्लुतआहाय गिदिं खनोमोन जाहैबाय आरो बिनिखायनो जेनेबा बिगियानगिरिफोराहाय नै रोजा द मायथायावहाय बेखौहाय ओ बियो ग्रह नङा होननानै फोरमायनाय जादों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों आरो
दे नोंथां
ग्रहफ्राथ बेबायदिनो गावनि सोरगिदिंसो गिदिङो नालाय गावनि ओ अक्ष्य लामाजोंहाय
औ दा बे खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
अक्ष लामा अक्ष लामाजोंथ बिसोर गिदिंबाय थाखायो जेनेबा अक्ष लामाजों गावसोरनि लामाजोंनो बिसोर गिदिंखायो। आरो जोंहा। जोंहा आरो साननि खाथिसिनाव थानाय ग्रहआ मामोनलाय नोंथां? नोंथाङा मिथियो नामा?
बे भुटान बुध औ बुध बुध।
बुधानो ना?
औ बुध। ग्रहआनो आरो साननि बयनिख्रुइबो खाथिसिनाव थानाय आरो आरो बेनो। दैसिनबो गिदिं खननो हायो जेनेबा साननै खाथिसिनावबो थानाय हिसाबै। दा जेनेबा जों थानाय बुहुम बे बुहुम ग्रह'आहाय सानखरांनिफ्राय ला लारि लारि बायदि जान्थायाइ बायदि बेसेबां लारियाव दङ फोरमायनो हागोन ना?
आं मिथिनायब थामथियाव नामा नोंथां?
याव दा बे बुहुमाहाय ओ-बुहुमा माबायद ओम जेनेबा एसे फोरमायनो हागोन नामा? बेहा मोनबैसे ग्रहसा दं? आरो बे माबायदि बेफोरखौ।
जोङो बयबो मिथिनो दलुर बुहुमाथ' दुलुर बे आरो जोंनि गासै माने ग्रहफोरनि गेजेरावहाय जोंनि सानखराङाव जायनाखि। ग्रह' दं होननानै बुङोबा। मोनसेल'सो ग्रह' जोंना बे बुहुमाल'सो माने सुबुं। थानायनि थाखाय। मोनसे मोजां जायगा आरो। आरो बेवहाय जोङो मिथिंगाफोरखौ मिथिंगा मोननाय जायो माने। मानसि थानो हानाय जों जेसेबांनाखि जोंनो। आहावा नांगौ बे आफावाखौ जोङो बु बुहुमाव मोननाय जायो आरो। बिनि अनगायैथ' जोङो गुबुन ग्रह'फोरावहाय। जोंनि बुहुमनि बाददि आबहावाखौ जोङो मोननाय जाया आरो दा। अब्ला जों अब्लाबो जोंनि बुहुमा जेनबा ओ सोरगिदिं मिथिंगाजों बुंफबनाय बिफां लाइफां दै मा दैसा दाउसिन दावला बायदि मैया जिब जिबिफोर जोंनि बु बुंफबनानै थानाय आरो। दा बे बुहुमावनो जोङो माने जिब जुनार दाउसिन दाउला मिथिंगा बिफां लाइफां बायदिफोरखौ लानानैनो जोङो दा खौसेयै थांनानै थायो। दा जोङो जोंङो जिब जुनार गैयाबाबो आरो जोङो बिफां लाइफां गैयाब्ला बो मानि जोङो थांनानै थानो हालाय नुवा आरो माने बुहुमाव थांना थानोब्ला मा नांगौ जोंनो गासैखौबो नांगौ मानि जिब जुनारखौबो नांगौ मानसि दुमसिखौबो नांगौ बिफां लाइफां नांगौ आरो दै हा? बेफोर गासैखौबो नांगौ आरो बेफोरनि गेजेराव बबेबा मोनसे जु दि गैयाब्लानो जोङो माने थांनानै थानो हानाय नङा आरो। बे बुहुमाव मानसिफ्रा थानो हानाय नङा।
औ थारैनो सैथो।
औ दा नोंथाङा जेनेबा मोनसेखौ मोनसे ओरैबायदि बाथ्राखौ खोनथादो जेनेबा जोंनि बुहुमनि ओमफ्राय बयनिख्रुइ जानसिनाव बबे मोनसे ग्रह'आ दङ आरो
जोंनि बुहुमनिफ्राय जानसिनाव थानाय ना मा होनदों?
औ बबेयाव दङ माया?
बबे ग्रह'आ?
औ बबे ग्रहआ?
दा ओ नेबसुनानो बयनिख्रुइ जानसिनाव दङ आरो बेनो बयनिख्रुइ गुसुसिनबो गह'आ। आरो गिदिं खन नायावबो गोबावसिन लायो नामा बेयो नेपसुना? सानखरांनिफ्राय माने गोजान जानथायाव थानायनि थाखाय।
औ आरो बेयाव जुदि गुसुसिन जायो मा जाहोननि थाखाय बेयो गुसुसिन जायो जेनेबा नोंथां?
हा
मा जाहोननि थाखाय गुसुसिन जायो बियो?
जेनेबा गुसुबसिन जानायाथ' जेनेबा बे साननिफ्राय गोजान जानथायाइसिनाव माने गोजानसिनाव थानायबो जाहैबाय नङा होमबा? बेनिखायनो माने। गुसुसिन जाहैयो आरो साननि दुंथाया बांद्राय।
नांहैया नालाय। औ
गायनायावहाय एसे खमै नांहैयो आरो बेनि थाखाय गुसुसिन जायो आरो। दा ओ साननि बिदि हिसाबै नायोबाथ' बुधआ बयनिख्रुइबो गुुदुंसिन जानांगौबो नङा होमबा साननि खाथियाव थाबा थानाय हिस जाबाय थ' बे बुद ग्रह'आ बहाय जेनेबा बयनिख्रुइ गुदुंसिन ग्रह' नङा आरो जोंना सुक्र' ग्रह'आ जोंनि सान खर'याव थानाय सुक्र ग्रह'आसो बयनिख्रुइबो गुदुंसिन ग्रह' आरो
औ थारैनो सोमोनांथाव नङा होमबा बेयो नोंथां?
मानो होननानै बुङोब्ला जेनेबा बे सुक्र ग्रह'आ जोबोद गिदिर नङा होमबा?
औ
बे सुक्रुआ गिदिर बुहुमजों समान समान आरो साननै नैथि थाखोआव थानाय हिसाबै जेनेबा गुदुं जायो आरो।
औ
दा ओमफफ्राय जोंनि बुहुमाहाय मोनबेसे ग्रह' ग्रह'सा दङ बेखौ फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
नोंथां बावदोंसोमोन आङो नोंथाङा दहायनो खोन्थानोथिनखादोंमोन। जोंनियावथ' ओरैनो ग्रु जोंनियावथ' ओरैनो मोनसेल'सो जोंहा ग्रह' दङ। माबा ग्रह'सा दङ बे ग्रहसानि मुंङानो जाहै बे अखाफोर नङा होमबा नोंथां
उम उम
नंगौ ना नोंथां?
औ नंगौं उम दायो ओमफ्राय जेनेबा बै ग्रह' साया ग्रह'नि सोर गिदिं गिदिं ना ग्रह'आ ग्रह' जानो सोर गिदिं गिदिङो।
बेखौथ' ओ ग्रहसायासो गिदिंगोन नामा नोंथां?
औ ग्रह' सायाना ओं ग्रह' साया माने सानैसोर गिदिं गिदिङो आरो। बेबायदिनो ग्रहफ्रा नखत्रनि सोरगिदिं बा साननि सोर गिदिं गिदिङो आरो माने जोंनि सानखौरांनि सिङाव थानाय आरो
औ थारै ओ अब्ला नोंथां जाथ'सिगोन नामा जोंनि सावरायनाया
औ औ औ जागोन दे मालाबा सम मोनबा आरो रायज्लायनायफिनबावसै ओं
औ जागोन दे नोंथां अब्ला गोजोननाय थाबाय
थाबाय दे ओं